औ खोनादोंना नोंथां अ गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलानायखौ जासिहरनाय थाबाय औ नोंथाङा ओरैनो दासान्दि मा खालामगासिनो?
थ' आं ओरैनो दङ न'आवनो ओरैनो जिरायनानै
औ नोंथां। नोंथाङा ओरैनो आंनियाव मायबाफोर सोंनो कल खामदोंमोन ना ओरैनो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां?
आयदानि सायाव जेनेबा सोंनो होननानै कल खालामदोंमोन आरोना।
औ औ नोंथां।
औ दा जोंनिया आङो नोंथांखौ जेनेबा लाथा एम्फौ फिसिनायनि बागै एसे फोरमायनो थाखाय फन खालामदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन आंनावबोथ' एसेबां बेबायदि रोंगौथि गैया बेनि फारसे होमब्लाबो आंनाव जि मिथियो जि आङो रोंगौ बेखिनिखौ नोंथांनो एसे खम सममनि गेजेरावनो फोरमायना होनोसै। नोंथाङा गोरोन्थि जायोब्ला निमाहाफोर होबानो जाबाय नों
औ जागोन दे।
गिबियावनो जोंनियाथ' लाथा एम्फ फौ होनोब्ला जोंनिया गोदो गोदाय आबौ आबौ मोन ओंखायनो जोंनिया सोलिबोनाय नङा होनोमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
नोंथाङाबोथ' एसे बेनि बागै मिथिगौ जानांगौ लाथा एम्फौ जेनोखि
औ आंबो।
थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय मुगाजों मुगा जोंनिया बे एम्फौ लाथा फिसिनाया जोंनिया जाबोबाय थादोंमोन आरोना। बेबायदिनो जोंनिया ओ साबसिन आरो बेसेन गोसासिन होनब्लाबो जों बेखौ नङा बुंनो हानाय नङा नोंथां नङा होनब्ला बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां जोङो ओ मा होनो बेखौ इनकाम खालामनो हायो गोबां जोङो मुलाम्फाबो मोननो हायो बेयाव जोंनिया गोबां आइटेमनि जों बेयाव मा दिहुननो हायो जोङो अ सि जोम दिहुनाय अ बायदिसिना खुन्दुंफोर दिहुन नाय अ बेबायदिनो ओ बे खि जोङो एम्फौबो मोनबाय फारसेथिं फारसेथिं जोङो ओ बेनिफ्राय जोङो मा सि जोमबो बानायनो हाबाय जोंनिया बुहुत गोबां मुलाम्फा जायो बे जों नङा होमब्ला नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ खुन्दुंफोरखौ बानानाय जोङो दा इन्दिनि इन्दिनि दख' ना बेबायदि ओंखाराखै होनब्ला नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो इन्दिनि द खना बायदिसिना सि गोजोम जोङो गाननानै बेखौ ओ मोजां मोनो नङा होनबा? इन्दिनि सि होनबा थान्दा गुसु आरो गोबां अ समायनाबो जोंथि गोनां समाय फेनाय जोंनि नङा होनबा? नोङो बेबायदि जोङो सि जोमबो दिहुननो हायो। एम्फौ लाथाखौ जोङो माने ओ बोरै माने बानायनाय जायो बेखौथ' आङो बारा मिथिया होमब्ला अब्लाबो नोंथांनो आं जि एसे मिथिगौ बेखौ फोरमायना होनो सानोनदों। नो सिख्रि सिख्रि होननायखौ नोंथाङा खोनादों ना? सिख्रि राजा ना मा होनो जारानि? अ औ औ बे सिखिरि राजा रानिखौ जोङो गिबियावनो ओ फिग्रियो बेखौ लाबोनानै जोङो मा बेखौ बिदै दैहोयो एबा फिसा आजाय होगोन। औ फिसा आजाय होखांनायनि उनाव जोङो बे खौ ओ गिदिर जाहैयो गिदिर जानानै जोङो बेखौ बेनि आदारा माखौ जागोन बेयो बेखौ जोंथ' ओ आदारा माखौ जायो जोंथ' बेखौ मिथिनांगोन जों मोनसे बुस्थु खालामबाथ' जोङो मा जायो ओ मा मायो जों बिखौथ' मि थिग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो जों बिनि थाखाय जों मा इन्दि होननायखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथा? अ इन्दि बिलाय। बे इन्दि बिलाइखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मा ओ बाहायबोनानै जों मा एम्फौ लाथाखौ जोङो ओ फिसिबोनायखौ आबाद खालामनायखौ नुबोदो। जोङो ना नङा होमबा? बेखौ जोङो मोनसे हारिमु होननानैबो हारिमुआवबो जों बेखौ खोख्लैनो हायो। हारिमुवआवबो जोंनिया बियो ओ सिनायथि जानानै थाबाय गोदो गोदाय फोरा बेखौ ओ एम्फौ लाथाखौ फिसिनानै गोबां ओ दान बान्था मोनबोदों ओ गोबां बेबायदिनो ओ मुं मोनबोदों ओ एम्फौ लाथा फिसिनायखौ दा ओ सरखाराबो जोंनिया मा एसे ओ हेफाजाब होबोगासिनो होफैगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैखि जोङो एम्फु लाथा फिसिनोबाथ' जोंनो आखयाव जोंनो मा नांग्रोगोन गिबियावनो जोङो रां रुफा नांग्रोगोन नङा होमब्ला नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो ओ सरखारनिफ्रायबो जोङो बेबायदि हेफाजाब हरनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नों थां दानि जुगाव। जोंनो न' बां लुना होदो एम्फौ फिसिनो था फ्राय जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ जोंनो रां रुफानि जोंनो हेफाजाब हरनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां
औ नोंगौ नोंगौ मोनदों।
ओ थिग बेबायदिनो जों मा एम्फौ फिसिनाया जोंनिया गिबियाव मायाव जादोंमोन नो?
चिन हादोराव जाग्रोदोंमोन जोंनिया एम फौ फिसिनाया गोदो गोदाय। चिन हादोराव जानानै दा जोंनियाव बांसिन मायाव नुनो मोनो जों बेखौ ओ भारत हादराव जोंङो ओ बांसिन ओ गोसारना थानायखौ नुनो मोनो आरो गोबां फिसिगिरिफोरखौ गोबां ओ आबाद खालामगिरिफोरखौ जोंङो ओ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां। नङा होमब्ला जों दा नुनाय मोनो जोंनिया दा आसामावबो जोङो गोबां नुनो मोनदों। जोंना कर्नाटकफोरावबो जों गोबां नुनो मोनदों जोंनि भारत हादरावनो बांसिन ओ फिनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां ओं थिग बेबायदिनो ओ मुगानि एम्फौनि जि गिदिंखांनाया मोनब्रै थाखोआव दङ जोंनिया ना? ओ मोनसेया बिदै बिदैनिफ्राय जों मा ओ फिसा ओ फिसानिफ्राय जोङो एसे बेखौ मोनहोनाय ना मा होनो बेखौ ओ गेदेर जाहोनाय जाया जेबादि मोनहोयो बियो हारसिंनो सिरि लाङो नङा होमब्ला। ओ सिरि लाङो ब्ला जों बेखौ मा जाजानाय जायो जाजानाय जायोब्ला बेखौ जोंङो मा। ओ गोबां बाजारफोराव जोङो फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। गोबां बेनि ओ दाम दर हमनानै जोङो। गोबां बेसेनाव जों बेखौ फाननो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबाय दिनो ओम जों गोबां बेबायदिनो गोबां ओ गोरिब गोरिब न'खरफोराबो बेखौ जोङो ओ फिसिनायखौ जों दा-दासिमबो नुनो मोन नुबाय थादों ओ दा जोंनि बर' हारियावनो गोबां बेखौ ओ बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां नङा होमबा अ थिग बेबायदिनो आरोबाव गोबां ओ बेफार फालांगि बेनि बागै जौगानायखौ जों नुबोदों। बेखौ फिनानै ओ जोंनिया बेखौ आरो मा समाव जोङो मोनहैनो हागोन बिदै जानायनिफ्राय लानानै बेसेबां समसिम बेयो जा जाजानाय जागोन बेसेबां समसिम बेखौ बोखारनो हानाय जागोन बेखौ जोंनिया थि सम मोनसे हमनानै लानाय दं आरो नोंथां बेखौ जोङो नैजिबा सान आरो थामजि साननि गेजेराव जोङो बिदै जानायनिफ्राय जोङो ओ बेखौ बोखांनो हायो आरो नों थां ओ थिग बेबायदिनो ओ गोबां बेबायदिनो मावबोनायखौ जों नुबोगासि नङा होमबा नोंथां ओ जोङो एम्फौ फिसिनायाव मा खासे जेंनाफोरखौबो नुनो मोनो मा जेंनाफोरखौ नुनो मोनो होमबा जोङो एम्फौ फिसिनायाव माने बेरामबो सोमजियो नङा होमब्ला नोंथां अ बे बेराम बेराम बेराम सोमजिनायखौ जों माबाय दि रैखाथि होगोन ओ माबायदि ओ जोङो बे खौ जोथोनै लाखिगोन बेखौथ' जोंबो मिथिनांगोन एमफौ फिसिदोनालाय जोङो नङा होमबा नोंथां। अ बेबायदिनो थिग बेबायदि औ औ नंगौ ओ बेबायदिनो जोङो ओ जों बेखौ नायनांगोन ओ जों एम्फौ बिलाइफोरखौबो जोङो जानला मोनला होनो नाङा जोङो गो गो बिलाइ होनानै बेखौ मोजाङै लाखिनांगोन नङा होमबा नोंथां? अ गोगो जेनेबा मोजां बिलाइ होनानै बेखौ जोङो माबोरै फोथांना लाखिनो हागोन बेयो जोंनि थाखाय मोनसे ओ रैखाथि होनाय आरो।
औ नंगौ।
ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ गोरलै बिलाइखौ जोङो गिबियावनो होयो फिसा बिलाइनो। होयो फिसा एम्फौनो जोङो बेखौ जानो थाखाय गोरलै बिलाइखौ होनो गोनां जायो नङा होमबा एसे बेखौ देरोब्ला जों जोङो मा ओ गोरा जे जिहेथु जोंनिया रानाय बिलाइ बेखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो उनावबोथ' जेसेबां गियान गैया गोदो गोदाय आबै आबौमोना फिसिबोनाय। जों आं जि नुदों बेखौ नुनानै आङो नोंथांनि सिगाङाव एसे फो फोरमाय बाय आरो नोंथांङा। नोंथांनाव ओ बेफोरबायदि एसे गियान दङ आं बेखौ मिथिगौ एम्फौ लाथा जिहेथु ओ बेखौथ' नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिगाङाव। सम खमनि गेजेराव खेबसेबाबो।
औ हागोन जेनेबाथ' दा जोंनिया आफाल मा होनो बुंनो थाङोबा जोंनिया लाथा एम्फौ फिसिनायाबो जोबोद मुंदांखा। मानो होनबा जोंनिया नै जोंनि जोङो दा आसामखौथ' जों बादानो दोन दा जों निया नै जोंनि बर'लेण्डआवनो गोबां मानसियानो जोंनिया आथ इखौ लाथा एम्फौखौ फिसियो नङा होमबा।
औ नोंथां नंगौ।
फिसियो आरो फिसिनानै जोंनिया दा जोंनि आंथ' गोबां नुनो मोनदों जेरै जोंनिया लाथा एमफौनो जेनेबा आदार नांगौ जायो नङा होमब्ला।
औ औ नोंथां।
बिलाइखौ जोंनिया जोंनि जेनेबा बर' हिनजावफोरा गोबाङानो जोंनियाव जेरै गिदिर थिङै गि दिंन्थिङै खाना लांफैनायखौ आं गोबां नुनो मोन्दों। औ आरो जोङो। जेरै लाथाया जोंनिया जेनेबा जानो जानाय समाव जोंहा मोनसे लाथाया बेयाव। खुन खुन रसम जायो आरोना। बेखौ जोङो जायखौ जोङो। सि बानायनाय जि बानायनायाव सि जोम बानायनायाव बाहायो। बेखौबो जोङो। फाननानै गोबां रां मोनो आरो बेजोंबोथ' गोबां समायना समायना सि बानायनायखौ जों नुनो मोनदों नं ङा होमबा। औ औ बेफोर सि जोम बानायनाय बेफोरजों बानायनाय सि जोमनि दामाबोथ' गोबां बुंनो थांब्ला दानिया। नङा होमबा? औ गोबां बेसेन गोसा। जेनेबा जेरै लाइट एम्फौनि जि जों बानायनाय जि होनोमब्लानो जोंनिया गोबां दाम गोसायाव फानो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दा बर' गामिफोरनिफ्राय जोंथ' बारा एसेबां रोंबाङा नालाय। जेरै जोङो बेफोरखौ बानायनो। जोंनिफ्राय जेरै बाइकारिफोरा जोंनिफ्राय गोबां बायख'ना लांफैयो नङा होमबा। जेरै लाथा एम्फौखौबो जोंनिफ्राय गोबां बायख'ना लां फैयो जों बर' मानसिफोरा गोबां लाथा एम्फौ बानायो नालाय। बेफोरनिफ्राय गोबां बायख'ना लांफैनायखौ जों नुनो मोनदों। जाय जोंनिफ्राय बिसोरो। निफ्राय एसे खमावनो लांना बिसोर गोबां जेनेबा नोगोर सहरफोराव गोबां मुलाम्फायाव। फानहैयो गोबां दाम बुस बुरजा लानानै। बिदिनो बेफोरखौबो जोङोहाय बा जोङो निजेबो फाननानै लानो हायो मानो होनबा। नङाबा जोंनिया नाय बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनिया बेफोरखौ फिसिनाबो गोबां मानसियानो न'खर सालायो जोंनिया नङा होमबा। जोंनि गोबां बर' मानसियानो लाथा एम्फौ फियो जेनेबा बुंनो थाङोब्लाथ' लाथ था एम्फौ लाथा एम्फौ फिसिनाय सम फैयोब्लानो जोंनिया न'खर न'खरावनो थाफ्रामजोबो मानसिफोर ना नङा होनबा? औ नंगौ बिदिनो जोंबो फिनांगौ लाथ था एम्फौखौ जोङो मोजां जायो जा-जानायाव। बो जेसे गोथाव जायो लाथा एम्फौफोरा आरो जोंनिया जोङो गोबां बेफोरखौ फाननानै मुलाम्फाबो मोननो हायो। जायजों जोङो गोबां रांनि एफा एनै रांनि हेफाजाब मोनो गोबां नङाब्लाबो। नङा होमबा दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो थौथ'बाय दोनथ'नोसै नामा?
औ आरोबाव खेबसे नोंथांनिसिम ओं साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा समखौ समनि गेजेरावनो एसेबां बाथ्रा आं मिथियैखौ नोंथाङा बुं फुरना होबाय आङो जोबोर गोजोननाय बे मोनंबायमोन नोंथां आंनिफ्राय आरोबाव खेबसे गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों।